खोनादो
अ खोनादोंदा नोंथां
औ नोंथाङा दा समाव बे समाव फ्रि दं नामा?
अ फ्रि दंमोन दे नोंथां।
नोंथां जों एसे सम सावराय जागोन नोंथां माबानि मा होनो बे गेलेनायनि खौरां माने गेलेनाया माने स्पर्टसनि औ दे बिदिब्ला जों सावरायनाय दसे सम बे गेलेनाय होनबाथ' जों मिथियो जेनेबा जोंनि गेलेनायोलफ्राव जेनेबा जोंनि
औ
जे मोखांसे रावजों मोनथिनो मोनो जे गोबां गेलेनाया जोंनियाव नुजाफैयो। जेरै जों हमनानै नायोब्ला जों गोबां बे मुंदांखा होननानै बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो जे फुटबल होननानै जों मिथिनो मोनो क्रिकेट बेबायदिनो दं काबादि आरो बिदिनो धनुसनाब होनोना जिलिर गावनाय बोरला गावनाय बेफोरखौ जों मोनो बिदिनो अन्थाइ गाहरनाय दं बिब्दिनो भलिबल होनो बेबायदिनो आरो गोबां खेलाफोर जोङो जेरै साबसिन गेलेनाय होननानै बुङो बेबायदिनो आरो जों नुनो मोनो जे जों गामियारि गेलेनाय होननानैबो जों नुनो मोनो जेराव जों गोदो गोदायनिफ्राय जों गेलेनायखौ जों नुबोदों दे जों बिदिब्ला बे जोंनि गोदो गोदायनि गेलेनायनिफ्राय जों जागायजेननो सानबाय
औ दे
जों मिथियो जे गोदो गोदायनि गेलेनाय होनोब्ला जों गोबां मिथिनो हमो बिदिनो जों गोदो गोदाय नुबोदों जे बे थाखोमालायनाय गेलेनाय होननायखौ जों
ओं
खोनानो मोनदों बा जों गेलेनोबो मोनदों थाखोमालायनो जाबाय जे नों
उम
सासे जमायै थागोन माने बेयावनो सासेया नायागिरग्रा थायो बेयाव नागिरग्राया ओमफ्राय आरो जायफोरा मोनग्रा मोनदों बिसोरो हाखुमनानै थानांगौ आरो बेबायदिनो जे नागिरग्राया नागिरनानै मोनोब्ला बेखौ बेयो नुजाबायब्ला अब्ला बियो नेक्स्ट टाइमाव बियो जाफिननांसिगोन होननानै जों मिथियो बिदिनो गर गेलेनाय होननानैबो जों मिथियो जेराव जों बेखौ अन्थाइ लानानै जों गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। बा जों गेलेनोबो मोनदों होननानै आं नुनो मोनदों। बेबायदिनो आरो गेलेनाय दंख' जोंनि बेे जोंनियाव गोबां मानसिफोरानो बेयाव काबादिफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो नाथाय बियो गोबां मुंदांखा खेलाब्लाबो जोंनि गामियारि ओनसोलाव ओनसोलाव जों गेलेनायखौ नुनो मोनो जेरै फुटबलफोरखौ गामियारि ओनसोलावबो गोबां गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिबदिनो जे गामियारि ओनसोलाव गेलेग्रा गोबां गेलेयो। ग्राफोर दं नाथाय आं बेफोरनि नामफोरखौ बावगारबाय।
औ
औ बिदिब्ला जों दायो जे मुंदांखा जिफोर गेलेग्रा दं बेफोरनि सायाव एसे सावरायनायनि जे जों मिथियो जे फुटबल होननानै बुङोब्लाथ' जों नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ?
औ
गला जाबाय मोनसे मुंदांखा गेलेमु बा गेलेग्रा होननानै जेराव जिसे जिसे ओम बे गेलेगिरिफोरा गेलेयो आरो बेयाव बल थायो मोनसे आरो बिदिनो बिदिनो किपार होननानै मिथियो जोङो गल फसआव थायो बियो बलखौ रैखाथि होनो थाखाय थायो। होननानै जों मिथियो आरो बेबायदिनो गोबां बेयावरि फारिफोर थायो आरो बिदिनो नायग्राफोर थायो होननानै जों मिथिगौ आरो बिदि गेलेग्रा दोङो जेरै काबादिफोरखौ जों गेलेनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो आं दहाय बुंलांनाय बे बोरला गावनाय अन्थाइ गहरनाय बिदिनो
औ
आरो बि बिदिनो जे बिदिनो दंख' आरो गोबां गेलेग्रा फोर दंख' बेफोरनि सायाव जोङो मोजाङैनो जों मिथिगौ आरो
औ
जोंनिफोरखौ गेले बाइबल होन सानो आरो आरो नोंथाङाबो बेफोरनि सायावनो एसे बुंनानै होयोब्ला आं मोजां नांगौमोन।
औ गेलेनायनि बागैनोथ' गेलेनायनि बागैथ' गेलेनायावथ' जिउआव लोगोसे थाखाथारनांगौ आंनि बाथ' फरायनायजों लोगोसे फरायनांगौबो गेलेनायावबो लोगोसे थाफानांगौ।
औ
बिदिनो ओमफ्राय गेलेनानै खायसे खायसे मानसियाथ' साक्सेस जलाङ खायसे खायसेथ' जाया। जाफुङा जेनेबा गेलेनानै गिदिर मानसि जालाङो मोजां मानसि बा बिदिनो मेरला बान्था मोननाय प्राइस मोननाय बिदि गेलेनाय खायसेो जालाङो गेले से हाजार गेलेब बिदि जाफुंनाङा जानाङा माने गोजान गोजानाव बादायलायनो थांनाय गेलेनाय मुंदांखा जानाय। बेफोरबायदिखौबा मोजां मोनो जोंनि गोसोआाबबो जोंनि बर'फोराबो बिदिनो। गोजान गोजान जायगायाव गेलेनो थांनानै देरहाबोबा बिदिनो बान्था मोनबोबा सोर फायजोंबो सिनायजानाय बिदिनो जाबाथाय जोंनि गोसोआबो गोग्गानाय मोनो माने जोंबो। जोंनि बर'आो बिदि बिदि गेलेग्रा मोजां ओंखारबाय स्पर्टसाव मोजां जाबाय। बिदिनो गोसो मोनो आरो माने गोग्गानाय मोनो मोनसे माखासे जोंनि गेलेग्राफोरखौ नुबा गिदिर गिदिर माने आं इयुननि गथ'फोराबो बिदिनो गेलेनायखौ बावगारलाङा दा जेरै सोलिलांगासिनो गेलेनायाव जेरै गिदिर गिदिर गेलेनाय गिदिर गिदिर गेलेनाय जेरै मानसि जालांदों बिदिनो जोंनि जोंनि इयुननि गथ'फ्राबो माने बिबो गेलेनायखौ नाजायो बिदिनो जालांनो सानो गिदिर गेलेनानै ओमफफ्राय बिदिनो जाहाथे गारनाङा आरो बिदिनो गेलेनायखौ गेलेलांबाय। थानांगौ इयुनावबो आंनि बाथ' बिदिनो। गिदिर गिदिर बांद्राय गेलेनायनि बागैथ' आङो बे बांद्राय एसेबां नलेज बो गैया जां जिखिनि हमदांना मोनदां बेखिनिखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंनाय जाबाय।
जोबोर साबायखर साबाय आरो जों। मिथिगौ जे गेलेनाया जाबाय जों हमनानै लादोंमोन जे फुटबल होननानै। फुटबलनिखौ गोबां सुबुंफोरा गेलेनो मोजां मोनो आरो। मोजां मोननाय मोननानै बिथांमोना गोबां खौ गेलेनानै आरो गोबां सुबुङानो बेयाव गावनि जिउखौ।
अ
मोजां खालामनो हादों आरो बेबायदिनो जुदि जे साख्रिफोरखौ बेनि जुनैबो मोननो हानायखौ जों
औ औ।
आरो बेबायदिनो फुटबलल' नङा गोबां गेलेग्राफोर दं बिनिफ्रायनो गोबां बेबायदि बिदि साख्रिफोरखौ मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिब्दिनो गोबां सुबुङा बेनिफ्राय।
उम।
गेलेदोंब्लाबो नाथाय बिसोरो मोजाङै गेलेदोंब्लाबो नाथाय। गोबाङा जखम जानानै न'फोराव थानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गेलेफिननो हायाखै। नाथाय अब्लाबो बिसोरा नाजानाय थानायखाय अब्लाबो। बिसोरो बे खेलाखौ गारालासिनो बिदिनो मोजाङै गेलेनाय आरो बिदिनो रखम जानानै थाबब्लाबो गेलेनायखौ नागाराखै आरो बेबायदिनो गेलेलांबाय थादों आं बेफोरखौ नुनो मोनदों। आरो बिदिनो गोबां सुबुङा बिदि गेलेनो इसा जायो नाथाय अब्लाबो। गोबाङा गेलेनो थाखाय लुबैब्लाबो मोना आ
लगैबाबो खायसे बिदिनो प्रब्लेम थायोना न'खराव सगोनज बा ब बिजदिनो प्रब्लेम न ओमफाय थांनो मोना गोजान गोजान गेलेनो इस्सा थाब्लाबो इस इस्सा गोनाङाथ' इस्सा गोनां माने थांखायो मालाय गेलेनाय गोसो गोनाङा बिदिनो गेलेनानै मोजां मानसि बादायलायनाय मानाय गोजान गोजानाव थांनानै बिदिनो देरहाना फैयो बिदिनो बांसिन गेलेनाय मानानै बिदिनो खारनाय बारनायफ्रावबो बबेबा इन्टारभिउफोराबो मोजां माबा रिजाल्ट मोनो आरो बिदिनो साख्रि मोनलांनायखौ नुनो मोनो जों बिदि नुनो मोनबा मोजां मोनो आरो
नोंथाङा बे नोंस नोंथांमोननिथिं साखाथि फाखाथियाव नोंथाङा नुनो मोनदों नामा जे बिदि बिबायदिनो खेलाफोर गेलेनाय याव एसे बुंनानै होदो दे नोंथाङा नुदोंब्ला
जोंनियावथ' साखाथियाव औ खेला गेलेनायावथ' नुदों नुनाया खेला गेलेनाय बिदिनो जोंनि खाथियाव फिल्ड दङ' बेयाव बिदिनो खारनाय बारनाय बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थानाय नुयो गथ'फोर बिदिनो उन्दै उन्दै एसे सेंग्राबो सिख्लाफोरबो बिदिनो आरो गथ' उन्दै खुदियाफोराबो बिदिनो मालाबा ओरैनो गेलेनो खारनो थाङो ओमफ्राय बिदिनो मालाबा बा भलिबल गेलेयो मालाबा बल गेलेयो मालाबा बिदिनो खारो प्रेटिस खालामो लं जाम हाय जाम बारो बिदिखौ नुनो मोनो। थाबायो फुंफोराव बिदिनो बि प्रेक्टिस खालामो
औ
बिखौ नुनो मोनदों माने फुटबलाबोथ' मोनसे जोलुराबो जोबोर मोजां माबा बे खेला बुङो बेखौ बेजोंबो गेलेनानै देरहालांनानै मानसिफोरा जोबोर मानसि जालांजोबगासिनो जोंनि मानसिफोरा बिदिनो गेलेलांबाय थानांगौ आंनिबा इयुननि गथ'फोराबो बिदिनो जुजिलांनांगौ आरो गेलेनायखौ जेनना नागारनाङा जेनेबा फरायनानैबाबो लोगोसे से गेलेनायखौबो लांफाबाय थानांगौ बिदिनो
गेलेनायानो जोंनि आंगो होननानै आंबो सानो मानोब्ला गेलेनाय गैयाब्ला नोंनि जिउआ आबुं जाया होननानै आं जोंनि जिउआ आबुं जानाय नङा मानो मानोना गेलेनायजों जों गोबां गोजोन्नायखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि जे टेनसनफोर थायोब्ला गोबां बिदि फ्रि जानो हायो होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो सुबुं फोरा बिदिनो खेलाखौ गेलेलांबाय थानांगौ जि खेलायानो हक गासैखौबो नोङो नोंथाङा जेखौ मोजां मोजां मोनो बेखौनो गेलेलांबाय था होननानै आङो सानो मानो होनोब्ला बेनो जिउआ आरो बे जिउआवनो नोंथाङा खौ गेलेनांगौ आरो बिदिनो गोजोननायफोरखौ नोंथाङा लानांगौ। दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय औ बेनिखायनो दोन्थ'लायसैदां
दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।